हा? खोनादोंना नोंथाङा? औ औ औ। सानजौफुं समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांखौ नोंथांनिसिमबो जासि हरनाय थाहैबाय।
औ औ, ओ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आंथ' दा नै गरम नालाय बेनिखायनो फुख्रि फाराव एसे बार जागासिनो दं आरोना नों
औ औ औ औ औ बदिनो मिथिंगानि बारहावा जागासिनो नङा होनोमबा नों
औ नोंथां औ।
औ औ औ। दा नोंथांजोंबो आङो बेखौनो मिथिंगानि आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरखादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा रायज्लायनो?
औ हागोन नोंथां हागोन आं दाहायथ' फ्रियानो दं ओंखायनो हागोन नोंथां।
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोङो ओ मिथिंगानि बागैखौनो रायलायनोसै नङा होनोमबा नोंथां।
औ- नोंथां।
औ औ दे थिग बिदिब्ला नोंथांङा आंनो मिथिंगानि बागै एसे फोरमायना होदो आबहावा मिथिंगानि बागै
औ नोंथां मिथिंगा होनना बुंङोबाथ' ओ जों मोनथिखागो जानांगौ मिथिंगाया समायना ओ गाब गोनां गोथां सोमखोर गाब गोनां बेनिखायनो औ बेनिखायनो मोनथाम मिथिंगाया जोंनिया बिफां लाइफां जों बारहावा दैमा दैसा दाउमा दाउसा जिब जुनाद गासैबो जों बुंफबना थानाय आरोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ जोंङो मिथिंगानि मिथिंगा होनना बुंङोब्लाथाय जोंङो जोंनो मिथिंगाया गोबां बेसाद बा गोबां मुवाफोर होयो। जेरै जोंङो जेरै जोङो हां लानाय बारहावा जेरै जोंङो लोंनाय दै बायदि जोंनो होयो आरोना नोंथां औ जेरै जोंङो जों बिफां रां बिफां लाइफांङा हगारनाय ओ अक्सिजेन गेस बे नंङाबा जों थांनानै थानो हाया।
हाया औ नंगौ
दै दै नंङाबाबो जों थांनानै थानो हाया।
थानो हाया औ औ नंगौ नंगौ
औ मिथिंगायाव जोंनिया ओ गोबां गाबनि बिबारफोरबो मोननो थांङो।
मोनो औ औ नंगौ
गोजा गोथां ओ निला एमा बायदिसिना रोखोमनि जा बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ औ औ
जोंनिया बैसागु दानाव महर सोलायो गावनि ओ गावनि गोजाम जानाय बिलाइखौ गार नागारनानै बा गारस्र'नानै गाव गोदान बिलाइ खिलिनायखौ जों जों नुनो मोनो सोमखोर मिथिंगा जायो।
औ औ नंगौ
दाथ' जोंनिया नै दैज्लां बोथोर बेवहाय जोंनिया माइ गायनाय जायो आरोना नोंथां
जायो
औ दाथ' माइ गायनाय बोथोर दा बेनि उनावहाय जोंनिया जेब्ला गासैबो माइ गायखांजोबगोन अब्ला जोंनि फो-फोथारफोराव औ जोंनिया फोथारफोराव जोंनिया माने सोमखोर मिथिंगा सोमखोर माइ माइफोरखौ जों सोमखोर नुनो मोनो फोथारावहाय औ थिग बेबायदिनो मिथिंगाया गाव गावनि मोनसे महर दंङ आरो ना
नोंगौ औ औ
जेरै बिफां लाइफांफोरा गोथां, गोमो बेबायदि थायो आरो हाजो। जोंङो हा जो जोंनि ओनसोलावथ' बांद्राय हाजो नुनो थांङा नाथाय जोंनि एसे बाय गोजानाव हाजो ओनसोल नुनो मोनो आरो ना
मोनो मोनो औ
हाजोआबो जोबोद समायना। जेरैहाय जोंनि जोंनि आसामाव दंङ ओ ब्रह्मपुत्र दैमा, ब्रह्मपुत्र दैमायाबो जोबोद समायना होननानै थां। ओ जोंङो औ बेबो मोन से मिथिंगानिनो थादेरसो आरोना मिथिंगानिनो बानायनाय बा मिथिंगाजोंनो खुंजानाय बेबो मोनसे ओ मिथिंगा होनना बुंङोबाथ' जोंङो जोंनिया मिथिंगाया जोंनो होयोबो आरो समाव जोंनिया लांनाबो थांङो आरोना जोंनि जा दंङ बेफोरखौ लाना थांजोबो। नाथाय बेफोर गासैबो जोंनो मिथिंगानिनो होनाय। जेरै जोंनिया दैबाना जाबोला जोंनि न'फोरखौ बुखारलांजोबो।
औ
औ नाथाय जोङो न' बानायनो थाखाय जोंनो मिथिंगानिनो बेसाद मोनो आरो ना जों मि थिंगायावल' जों बेसाद मोनो जेरै औ जों जेरै औवा औवाजों बानायनाय न'खौ बुखां औवाखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनो। आरो जेरैहाय अन्थाइ, औ जेरैहाय अन्थाइ बाला बे फोरखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो ना नों थां औ जोंनि बुहुमाव थानाय गासिबो जिनिस बा गासैबो बेसादफोरानो जोंनि मिथिंगायाव मोनखाजोबखायो। औ जेरैहाय जोंनिया नै ओ दाउमा-दाउसा, जिब-जुनार मो सौ, मैसो ओ बायदि रोखोमनि बायदि जिबनि रोखोमनि जिब जुनार जों नुनो मोनो। जेरै जिबौनिफ्राय, नानिफ्राय औ जेरैहाय ना दा एम्बौ जिबौ बायदिसिना दैयाव थानाय जिब, हाग्रायाव थानाय जिब अखोराङाव बिरनाय जिब बायदि रोखोमनि, औ जेरैहाय बिरनोबो हानाय दङ। दैयावबो थानाय दङ हायावबो थानाय दङ बायदि रोखोमनि जिबखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
मोनो मोनो मोनो मोनो मोनो औ।
जोंनो ओ जोंजोंनो सोरजिफाजानाय आ जोंबोथ' मिथिंगानिनो बा इसोरनिनो सोरजिनाय नालाय इसोरानो सोरजि जोबखायो जोंनि मिथिंगाखौ। जोंबो सोरजि जाफाजोबखायो। इसोरजोंनो। औ जोंबो मिथिंगानिनो मोनसे थादेरसा। थिग बेबादियैनो आरोना नोंथां। ओ जोङो बेनि खायनो जों मिथिंगाखौ रैखा खालामनोब्ला जोङो बिफां लाइफां दाननो नाङा। जों जेसे हायो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। थिग बेबायदियैनो आरोना नोंथां। औ आंनिया बेखिनियानो ओ नोंथाङाबो मिथिंगानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथां। ओ नोंथां बुंलायनाय सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जोंहा आबहावा आरो मिथिंगा होनोब्ला जोंहा आबहावा आरो मिथिंगानि ओ जोंनि जिउआव एबा बे बुहुमाव गोबां बिफावा लाबोयो नङा होमबा आ बहावा एबा मिथिंगाया नङा होमबा नोंथां? दा जों हा जोंनि मानसि सुबुं माहारि जिब-जिबि बार, दै, हा, अख्रां बायदि बायदि रोखोमानो जोंनि मि मिथिंगाजों मोनसे सरजाबफानाय मोनसे माबा नङा होमबा? जोंनि औ दा बे रोखोमैनो जोंहा मिथिंगा एबा आबहावा होनना बुङोब्ला गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। जेरैहाय मिथिंगाया एबा बोथोर एबा आबहावाया बोथोर लाना बोथोर गुबुन गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो नङासै होमबा। जेरैहाय जोङो गोजां बोथोरावनो जोंहा बोथोर एबा मिथिंगाया एबा हौवाया गुसु जायो। जायो नङा होनबा गोजां बोथोराव थिक बेबायदिनो‌ जोंहा मिथिंगाजों सोरजिजानाय जेरैहाय निहोर जाखौ जों खुवा खोबनाय होनो थिग बेबादिनो मिथिंगानि महर रा गुबुन आलादा जायो जेरैहाय खुवा खोबनाय निहोर सिरिनाय नङा होमबा। थिग बिबादिनो जोंहा मिथिंगाया मोनसे समाव आरोहाय दैज्लां बोथोराव जोंहा अखा हानायखौ नुनो मोनो जोंनि मिथिंगाखौ मिथिंगायाव। अखा हानानै जोंहा दैज्लां बोथोराव बायदि रोखोमनि मिथिंगाया सोमखोर समायना गोथां गाबनि जायो नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
रोखोमैनो बोथोराबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आबाद आदा महरलायै जेरैहाय बैसागु बोथोराव बिलाइफोरा दंफांनि बिलाइफोरा खिलिनाय। सिरिनाय दंफांनि थानायफोराव एबा दंफांफोराव गोरलै बिलाइ रोदोमनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा मिथिंगायाव औ औ थिग बेबदिनो बिथा बिथा खालामनानै जोंहा मिथिंगाखौ बोथोर लानानै। बोथोर सोनारनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा आरो नुबावो जेरैहाय फागुन दानाव। जोंहा बोथोरा थिं थिं सानदुं गोसा जायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेबादिनो जोंहा मिथिंगाजों सरजाबफानानै बायदि रोखोमनि खामानि मावनो खाबु मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मानसि जिब जिबि जिब जुनार बायदिफोर सोनारनानै थायो मिथिंगाजों लोगोसे बायदि रोखोमनि थांना थानाय राहायाव गोबां मुलामफा एबा खहा मुलाम्फा एबा हेफाजाब हाब मोनो मिथिंगाजों लोगोसे नङा होमबा नोंथां थिगबेदिनो मुलाम्फा एबा हेफाजाब मोननाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो अक्सिजेन गेसखौ होननांगोन नङा होमबा जों जिहेथु जों थांनानै थानो थाखाय बिफांनिफ्राय दंफांनिफ्राय जोंहा बायदिसिना रोखोमनि हेफाजाब मोननायजों लोगोसे जोंहा अक्सिजेन गेस मोनो बेयो गोनांथार जों बेखौ गिबियावनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला ब्ला जोंहा थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेना गोनांथार जायखौ जोङो दंफां लाइफां एबा मिथिंगानिफ्राय मोनो। मोननाय जायो नङा होमबा
औ थारैनो।
बे रोखोमैनो जोंहा बायदि रोखोमै दंफां लाइफां एबा जिब मिथिंगानिफ्राय जोंहा बायदि रोखोमै जिब जिबिफोरा ओ जानानै थांना थायो नङा होमबा मिथिंगानि जा बिलाइ दंफां लाइफांनि सोमखोर बिलाइ बेफोरखौ जानानै दाउसिन दाउला द जिब जुनारफोराबो जानानै थांना थायो बिलाइफोरखौ नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंनि सुबुं हारिनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा मैगं थाइगं जा फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो जानानै थांना थानो हायो एबा जोंनि देहायाव गोग्गो सावस्रि मोननो हायो बेफोरखौ जानानै नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ।
बे रोखोमैनो जोंहा थानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंफां लाइफां मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा दंफां लाइफां बेफोर दंफां लाइफांखौ जोंहा ओ न' बानायनायाव गोबां बिबांनि जोंहा हेफाजाब मोननो हायो जेरैहाय औवानि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा औवाखौ जानायनिफ्राय लानानै जोंहा ओ बायदिसिना खामानियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जिउआव नांनाय औ औ थिग बेबादिनो जोंहा औवानि इयुन इयुनावहाय बि दंफां लाइफांनि बागै बुङोब्ला जोंहा दंफां लाइ दफांखौ बायदि रोखोमनि काट थखथा बायदिफोरखौ न'आव बाहायनायखौ नुनो मोनो खिरखि दर जा बायदि बायदि रोखोमनि दालां बानायनाय फोराव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा गेदे गेदेर दंफां बेफोरनिफ्राय जों मोननो हायो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो आ गेदेर गेदेर हाग्रामा दंफां लाइफां थानाय हाग्रामा मिथिंगाजों बुंफाबनाय नाय सोमखोर मिथिंगा गोथां जानो हानाय मिथिंगायाव ओ खायसे से जोंनि जिब जुनार गेदेर गेदेर बेसेन गोसा जिब जुनारफोरा जोंहा बेवहानो थानानै ओ जिउ खुंबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ एबा ओ। ओ सोनारनानै थानायखौ जों नुबोगासिनो नङा होमबा दा थिग बेबादिनो जोंहा नुनो मोनबावो ओ जेरैहाय जोंहा गेदेर गेदेर हाग्रामा ओनसो सोल जेरैहाय बिदिन्थि महरै जोंनि मानास हाग्रामा नङा होमबा नोंथां। जोंनि ओनसोलावनो मानास हाग्रामा। ओ काजिरङा हाग्रामा बायदि बायदि जेरैहाय रायमना हाग्रामा बायदि बायदिफोर। फ्रा जोंनि ओनसोलाव दङ थिग बेबादिनो बेवहायनो थानानै। गोबां जिब जुनारफोरखौ जोङो जिउ खुंबोनायखौ नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? दा बे रोखोमैनो जों। आरोबाव नुबावो खायसे खायसेखौ ओ हाग्रामा एबा मिथिंगा दामफायनाय। दंफां लाइफां दानफायनायखौ जों नुनो मोनो खायसे खायसेखौ नङा होमबा नोंथां दा बैफोरनि। बागै बुङोब्ला जों हानायमानि बैसोरखौ द दंफां एबा मिथिंगाफोरखौ ओ। दा फोजोबस्रांनोखौ जोङो ओ बादा होनांगोन एबा दबथायनांगोन मानो होनोब्ला। जोंहा दंफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि। जिब जुनार मानसि माहारि गासैबो जों थांनानै थानो ओ एसे सुबिदा जायो। नङा होमबा दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा। सान्दुंनि दुंथाया बारा जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो। जोंहा औ औ थिग बेबायदिनो जों जेसे हायो एसेबां दंफां लाइफां। फां गायनांगोन मिथिंगाखौ सोमखोर खालामना लाखिनांगोन दा मिथिंगाजों सोरजिनाय होनोब्ला जों। खायसे खायसे नुबावो जेरैहाय अखा हानायजों लानानै जोंहा ओ सारन्थाइ गावनाय। बांग्रिं मावनाय बेफोरबो मोनसे मिथिंगायारि जाहोन नङा होमबा जानायनि। जाहोन नङा होमबा? औ जेरैहाय दैबाना जानाय नोंथाङा बुंलांखाबाय दैबाना जानायाबो मोनसे मिथिंगायारिनि जाहोन। बे सो बेफोर गासैबो मिथिंगाजोंनो सोरजिजानाय मोनसे मोनफा मोन बाहागो नङा होमबा थिग बेनिखायनो जोंहा बायदिसिना रो खोमै नुनो हायो दा नोंथां जोंहा समाबो जाना